औ नोंथां खोनादों
आ
मा होनदों मोजां बुंफिनलाय नोंथां।
अ ओरैनो माखालामगासिनो दं दायो।
औ दायो आंङो दंथ'यो।
बिदिब्ला नोंथां जोङो मोननैसो बाथ्रानि सायाव सावरायनो नामा नोंथाङा जुदि ओरनोथ'
औ औ सावरायजागोन नोंथां औ टपिकखौ फोरमायदो
औ बिदिब्ला नोंथां खोनादोंला नोंथा
औ खोनाबाय थादों नोंथां
औ। आं लानाय बाथ्रायानो आरोना जोङो जों जोंनि जिउ राहा लामा माफोरखौ बोरै दैदेनांनो हायो जों जिउआव दे बै जोङो गाव गावनि जिउ दैदेनलांनो हायो मा राहाफोरनि गेजेरजों बैफोर राहाफोरखौ खोन्थागोन नामा
औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोबा साबसिन जागौमोन नामा औ औ हागोन
बिदि बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जायो
होन नोंथां औ जै जै बे दे थांनानै थानाय जिउ राहा होनबाथ' गोबां राहा दं नङा होनबा गिबियानो जाबाय जोंनि माने गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गिबि थांना होबथानायनि राहायानो जाबाय आबाद आबादनि आबाद नि गेजेरजों गोदो गोदायनिफ्रायैनो आरो दासिमबो बे गोबां गामियारि सुबुंफोरा दा संसार जाबोगासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो जेरै औ दायो सरखारारनि साख्रिफोरावबो गोबां माने खामानि मावहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो गदेर गिदोर कम्पानि फोरावबो थांनानै खामानि मावहैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनिफ्रायबो थांना थानाय नि जिउ राहाखौ माने दिहुनन्ना लानायखौ जों नुदों आरो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि गामियावनो हाग्रा बग्रानिफ्रायबो गोबां मैगं थाइगंफोर खानानै लाबोयो आरो आरो बेफोरखौ गलाफोराव थांनानै बा हाइफोराव थांनानै फालांगि खालामहैनाय फानहैनाय बा न'आवनो आबादफोर मावो जेरैहाय मैगंफोरखौ जेरै लाइ ला भाजा मुला आलु भिन्दि बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ जेरै ओमफ्राय मैथाफोरखौबो दाबायदियावथ' मैथा भिन्दि बेबायदि जोगोनार खुमब्रा बायदिफोरखौ जेनेबा न'आवनो गायनानै बिनि उनावहाय न'आवनो बेबायदि गोिदोर फालांगियारिफोरा न'आवनो लांफैयो बेफोरजोंबो थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लायो आरो आरो गोबां जेरैबायदि जिब जुनारफोरखौबो जोंनि गामि गामियारि सुबुंफोरखौ माने फालिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय न'आवनो अमा नङाबा बोरमा मोसौ आरो दाउ नङाबा फुख्रिफोराव फुख्रि गिदिर गिदिर थाबा बा फिसा थाबा बेयावबो जेनेबा गावनि नांगौ मुवाफोरखौ जेरै गायनानै लायो बा गावसोरनो बेफोरखौ फिसिनानै लायो जेरैहाय दाउ न'आवनो फिसिना आरो गोबां जेरै नाफोरखौबो फिसिना लायो बेफोरखौ माने गावनि नांगौखिनिखौ बाहायनानै आरो माने बांसिन जेब्ला बियो बांसिन जायो अबा बेफोरखौ फालांगि खालामनानै जिउ राहाखौ दिहुनन्नानै लानायखौ नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां जेरैहाय ग दंफां ओ गय दंफांफोरखौबो ओ गायो गायनानै बिफोरनिफ्रायबो थांना थानायनि राहा दिहुननानै लायो बा नारेंखल फिथाइफोरखौबो फानहैयो। बेफोरबायदि आरो गोबां जेरैहाय बानलु बानलु दंफां फोरखौबो माने फिसा फिसा दं ओ बिनि ओ दं माबा फुलि दिहुननानै बेफोरखौबो बाजारफोराव फानहैयो आरो बेफोरनिफ्रायबो थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानायखौ जों गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव नुनो मोनो ओ दायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि ओ माने माबायदि दायो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जिउफोरखौ माबायदि खुंगासिनो उ सुबुंफोरा
औ औ हागोन नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथांङा जोबोद मोजांङैनो फोरमायनानै होबाय आंनो मा मा राहाफोरनि गेजेरजों जोंङो गाव गावनि जिउखौ दायो दैदेनलांगासिनो दंङ बेनि सायावहाय आंबो सुंद'यै नोंथांङा मिथिनो लुबैनाय बायदि आंबो फोरमायनो सानबाय आरोना
औ नोंथां
जिउ राहा लामा होनोबाथ' जोंहा मो मोननै टाइपजों जायो जेरै जोंङो गोरलै जाहानि गेजेरजों जों गाव गावनि जिउखौ दैदेनना थानायखौ नुनो मोनो आरो सोरबा बायदिया गो गोब्राब जिउ राहा लामानि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय गोरलै राहाजों होनोब्ला जोंङो सरखारनि साख्रिफोरनि गेजेरजों सोरबा बादिया बायदि बायदि रोखोमनि साख्रिफोर जेरै आर्मि पुलिस डक्टर बायदि बायदि खामानि मावनायफोरनि गेजेरजों गाव गावनि न'खरखौ सामलायलांनाय गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ सामलायलांनाय जों बेफोर खौ नुनो मोनदों आरोना गोरलैनो राहायैबा सोरबाया फरायसालिफोराव फोरोंगिरि माव होनाय मावनायजों बेफोरबायदि सोरबाया अफिसफ्राव खामानि मावनाय बेफोरबायदि गोबां सरखारि खामानिफोरनि गेजेरजों सरखारनिफ्राय रां अननाय बेजों बिसोरो गाव गावनि न'खरफोरखौ सामलायगासिनो दं आरो नाथाय गोब्राब जिउ राहा लामा होनोब्ला जों बांसिन गामियारि ओनसोलाव थाग्रा बांसिन जायो मानो होनोब्ला बिसोरो गामियारि ओनसोलाव थाग्राफ्रा बांसिन आबाद मावनानैनो गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ जोंङो गुबैयै दिहुन नानै लायो जेरैथ' जोंङो जिउआव थांनानै थानो थाखाय नांगौ जानाय जोंनि आदार बा जाग्रा ओंखाम बेखौ जोंङो माइ आबादनि गेजेर जोंनो जोङो दैज्लाङावहाय सान्दुं अखानि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बिखौहाय हालोवनानै गायनो गोनां जायो आरो।
औ‌
बे जाहैबाय जोंनि जिउ राहा लामाफोरखौ गोब्राब एसेब्लाबो जों मानोना सान्दुङाव ओंखारनायाबो अखायाव ओंखारनायाबो जोंनि थाखाय गोब्राब जायो बे आबादनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोर थायो जेरै मैगं थाइगंनि आबाद बै मैगं थाइगंनि आबादफोरखौहाय सुबुं माहारिया मावनानै गुबुननो फाननायनि गेजेरजों बा बबेयावबा फानहरनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ लागासिनो दं आरो बेब बिदिनो गोबां लाइ मुला जोङो जेब्ला मेसें बोथोरावहाय लाइ मुला बेफोरबायदि बेसर बायदि बायदि आलु गोबां आबादफोरखौ मावनानै जोङो गुबुननो फानहरो हाथाय बाजारफ्राव फानहैयो बेबायदिनो जोङो गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ बानायना लानायखौ नुनो मोनदों आरो। औ बिनि अनगायैबो जोङो माखासे जिउ राहाफोर दङ जेरै जोङो मैहुर जों माखासे मैहुर खालामनाय आदब जायखौ जोङो ना हमनाय ना हमनायनि गेजेरजोंबाबो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै नाफोरखौ फिसिनानै फख्रिफ्राव फ'ख्रि गिदिर गिदिर जावनानै जोङो ना फिसिनानै बिनि गेजेरजों जों हाथायफ्राव फानहैनानै जोङो रांफोर मोननो हायो बिनि गेजेरजोंबो जों गाव गावनि न'खरफोरखौ सामलायनो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो जिब जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जों गाव गावनि न'खरखौ सामलायनो हायो। मानोना गुबै दाथ' जोङो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो गुबैयै न'खरफोरखौ फोथांना लागासिनो दं जोङो। न'खरावनो माब्रै माबा अमाफोर फिसिनायनि गेजेरजों गथा गथा रांफोर मोनोब्ला जों बेफोरखौ माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनो हायो।
औ।
फरायनाय बायदि बेबाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ
औ।
औ नोंगौ
गिदिर बेखौ जोङो लाइमोनफोरफ्राय बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो बेफोर गेले नङाब्ला गासैखौबो जानो हागौ जोंफोरखौल' सिनो हागोन नाथाय जों